औ हेल' नोंथां बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागैनो रायलायनोसै ना
औ
उम नोंथाङा मा मा मिथिगो एसे खोन्थाग्रोदो बर'फोरनि जानाय लोंनाय उम
बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै होनोबाथ' उम ओरैनो बर'फोरा मोनसे माबा दङ नालाय
मोनसे ट्राइबेल हारि हिसाबै अनेक आलादा रोखोमनि जानाय लोंनायफोर दं आरो बर'फोरनाव माखासेया जि आइ टेगबो मोनबाय। जग्राफिकेल इन्डिकेसन इफोरनि मादाव होनोबाथाय मेइनलि अनला ओंख्रि दं, नारजि दङ
उम
ओ एफोर मोन्नैया जि आइ टेक मोनबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे माने जानाय लोंनायफोर दंबावो बर'फोरनाव
उम
ओ नाम लाथावनाफोरा जाबाय अमा बेदर एकदम मेनलि
अमा बेदर बर'फोरनि
बिदिनो माखासे दंबावो आरो।
बायदिसिना
औ
दा नोंथाङा अनलानि बागैनो फोरमायनानै खोनथादो अनला ओंख्रि
अनला ओंख्रिनि बागै
ओम
औ अनला होनोबाथ' एकदम बर'फोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे ओंख्रि होननानै होनजागोन
उम
ओरैनो अनला ओंख्रि होनबाथाय माबोरै बानायो होनबाथाय
गुबैयै अनला ओंख्रिया जोंनि मोनसे माइ माइरंजोंनो ओ अन गुन्दै देग्लिनानै बानायनाय जायो आरो
ओम
फास्तआव माइरंखो सोमनानै लाबाय गुरि जानाय बायदि
ओम
बेनिफ्राय बेखो ओ अन गुन्दै बायदि देग्लेबाय देग्लिनानै संनाय जायो आरो बिदिनो दै गुदुङाव होनानै
ओम
अनला ओंख्रिनि एकदम मिथिनो गोनां मोनसे माखासे बाथ्राफोरा जाबाय बर'फोरा हाबा जायोबाथाय हाथासुनियाव अनला ओंख्रिनि गोनांथिथार जायो आरो जेनबा हाथासुनिखौ जेन हराव हबाथाय अनला ओंख्रैखो खुरथारनांगो जायो आरो अनला ओंख्रि नोङाबाथाय हाथासिनि खुरनायानो जाया बर'फोरना
बर'फोरनि मोनसे नेमखान्थि फोथायनाय उम उम
अनला ओंख्रिखो इदिनो जानोबो गोथाव जा बाय ओ गाव गोजाजाबाबो गोथाव गाव गोजानि अनगायैबाबो जोंङो दाउ बेदरफोरजो संना जायोबा दम मोजां सेन्थार जायो आरो
मोजां सिनै
औ
बोरै बोरै संहैखो एसे फोरमायदो नोंथां
अनलानिखौनो
उम
ओ संनायखो होनोबा
आं दय होननाय बायदिनो अन गुन्दै खालामना लाबाय
उम
अन गुन्दै खालामना लानायनि उनाव ओ इदिनो अरदाबाव साराय
एबा मोनसे थौफोर होबाय
उम
ए उमहु फार्स्टाव दै गुदुं फुदुं ग्रोनानै लायो बाय नेक्सताव बे अन गुन्दै देना लानायखो होबाय ओ अनला ओंख्रि संनो गोनांबा जोंनो माने खारैनि गोनांथिथार जायो आरो खारै।
खारैजों ओं
खारैखौ मेनलि बेलेग बेलेग सर्सनिफ्राय दिहुननाय जायो ओ मालाबा समाव थालिर फस्ला जिरनानैबो दिहुननाय जायो थालितनि मादानिफायबो दहनो सबाय फोरनि दानाफोरनिफ्रायबो दिहुनाय बिदिनो अनेक दङ आरो खारै दिहुननाय खारै गैयाबा नारजि ओ ओ अनला ओंख्रै जाया आरो नांगौ ओ-औ मोनसे नेम खायो बर'फोरनि
ओम खारैआनो मैन
औ आरो नों माबाफोर मिथिगौ?
अनला ना?
नोंनि बुंनाय बायदियानो एखेआनो इदि इदियानो एखे बानायो सेम हाबा हाथासुनिआव नांथारगौ उम बेबो मोनसे उम उम बेबो नेमखान्थि बुं खौ नांथारगौ उम थिगानो जादो उम
नेक्स्टआव बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो मायबा मि
बर'फोरनि बर'फोराथ' थ्राइबेल नालाय
नारजि नारजि अनला अमा बेदर दाउ बेदर सबायजो सामु
औ
ओमफ्राय आरो लाइ लाफा
औ
उम अनेक रोखोमनि दं
औ नास नारजि ओंखौनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना?
बिनि सोमोन्दै ना
औ
नारजिया जाहैबाय नार्जिखौ बोरै बानायो?
ए औ
नारजिखोथ' फाथो फाथो मैगंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। उम जेनबा उम उ फाथोखौ फोराननानै फोराननानै खालामनाय जायो
ओ उम बिनि संनायनि प्रसेसा
संनायनि प्रसेसा जाबाय जेनेबा नारजिखोथ' अमा बेदरजोनो बेस मोननाय बायदि मोनो गोथाव जायो अमा बेदरजों गोथाव जायो बांसिन मानसि जानो मा बेदरजों जायो नारजिखौलाय उम अमाबेदर अमाबदेरजों नारजि जे एनबा नारजिखौ देसाना गोखायानो होनजा सिगोन नोंथाङा मायसा मोनो
औ गोखायानो दे थेवबाबो ओ जानो मोजां मोनो आरो थेवबो
उम उम जानो मोजां गोखाबाबो जानो मोजां टेस जायो नारजिखो आरो बर'फोरा आरो मोनसे उम
नारजिनि नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै माबाफोर फोथायनाय बर'फोरनि सायाव
अ बिथ' फोथायनायाथ' ओइ मानसि थैखांब्ला नारजिअगा अरगारनाय होननाय मोनसे फो थे दं बर'फोरनाव नोंङो होनबा ओ ओं ओं जोबथा बिदइ होनाय ओं ओं जोबथाजों ओं
आरो जेब्ला सारादु खुङो अब्लाथाय नारजि ओंख्रिनो गोनांथार जायोना
बिनि बानायनाय प्रसेसाथ' बेलेग जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेग आरोना जेनबा अरदाब नङाबा गेसाव नङा होनबा सारायखौ जानबाय सारायखो जाननानै जेनबा अमा बेदरखो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बा खरफोर होनानै आलौ बाखरफोरखौ देग्लिनानै संग्रोनाय जायो। अमाब दरखार अमा बेदरखौ संग्रोनानै नारजिखौ उ खायसेया डाइरेक्टबो होयो अमा बेदरखौ। अमा बेदरा मोनां जाबाथाय खायसे आरो मिस मिस खालामो बेखौ। मिस मिस खालामनानै होयो। न एवस्रोनानै दसे थानानै दै होयो जखानि उम बेसेबां नारजि बेसेबां बुरजा बेदरा बेसेबां बुरजा बेखौ जखा लानानै होबाय।
औ
उम थार्टि मिनिट्स नोङाबा फर्टि मिनिट्सनि उनाव फोमोननाय जायो आरो।
औ नार्जि ओंख्रि संनो थाखाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर
बेफोरथ' माबानांगोन ओ सामब्राम गोजायाथ' थाखाबाय सामब्राम गोजा सामब्राम गफुर आलौ बेनिफ्राय जों बाहायबाय थानाय इलाइसि सिलं ओमफ्राय बाखर जाब्रां ओम ओमफ्राय मा नांबावगौ बेयावबो खारै नोङाबा जाया
औ खारैया मेन जाहैबाय आरोना। नारजि आरो अनला मोननायावबो
उम खारै नांथारगोन। खारैखौबो बारा बुरजा होनाङा ओरै जखानि। दा नै इखो बे मुवा बेसादखौ नायनानै आरो बेदराबो बेसेबां बुरजा नारजिआो बेसेबां बुरजा बे खौ नायनानै जेनेबा खारैखौ होनाय जायो बे गोदौबाय थानायावनो। उम उनाव नारजि ओंख्रि संनायाव मोनसे केयारपुल जानांगौ मानो होनबा बेखौ खोबथारनााङा मानो होनबा खारैनाय लोगो लोगोनो बेयो गोदौ फावजोबनोबो हागौ एसे खोबथारनाङा एसे खोबज्लुबनांगौ एसे एसे खोबथारनाङा खोबजोबना दोननांगौ आरो।
औ
उम नङाबा गोदौफावनायनि एसे चान्स थायो आरो। बिदिनो बर'फोरनि ओ
एसे फोथायनायबो दं नारजिनि सायावनो ओ मोनसे बर'फोरा मोनसे एखदम गोगाथावना बाथ्राया जाबाय माने जि आइ टेक मोनबाय आरो ना बर'फोरनि मोनसे आलादा जानाय ओ मुवा हिसाबै।
उम गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेयो मोनसे। उम उम
औ औ
ओ नोंथां होनबा ना दोनथ'नोसै नामा? उम उम ओ ओ दे नोंथांमोननाव सावरायनोसै गाबोन सावरायनोसै। उम उम दे ओ। उम।